औ
नोंथाङा फ्रि दं नामा
औ दंङ
अ नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो हागोन नामा औ आंङो दा आयदायानो जाबाय बर'फोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सोमोन्दै आरो
औ
ए बर'फोरा माबायदि दानाय लुनाय दायो गानो जोमो बेफोरनि सोमोन्दै आरोना
औ
गिबियावनो जि दानि थाखाय जोंनो गोबां आगजुफोरनि गोनां जायो जेरै साल खुन्थिया ओ थाट गान्दै खिलाबारि रासो माखु बालेब गनसा खायथा बेफोरनि गोनां जायो आरोना बेजों लोगोसे जि दानो थाखाय जोंनो खुन्दुंनि गोनांथार जायो मानो होनबा खुन्दुंजोंसो जि जायो नालाय बिदिनो जि दानो थाखाय गिबियावनो जोङो खुन्दुंखौ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो खुन्दुंङाबो बिदि बिदिनो गोबां गाबनि थायो आरो गोबां रोखोमनि थायो जेरै माखुवा फारसा्इ फरलेस्टार बेफोरबायदि रोखोमनि थायो गैयाओरै ना खुन्दुङा
औ
ओ बेबायदिनो ओ जि दानो थाखाय गिबियावनो खुन्दुंखौ लाबोनानै बेखौ संफ्ला बेयाव जेन्थेरजों जेन्थेल आरो सोरखिनि हेफाजाबजों बेखौ थुननानै बा सानानै लानाय जायो ओ सोरखिखौ दंफांनि बा औवानि बानायनाय जायो आरोना बेनि उनाव जेनथेरखौ ओ जि साइकेलनि जि साखा लहा बाहागो थायोना बेजोंबो बानायनाय जायो आरो बेबायदियैनो खुन्दुंखौ संफ्र्लायाव सानानै लायो बिनि उनाव जि सोंनो थाखाय जेनेबा जोङो मा जि सोंगोन दख'ना नंङाब्ला गामसा बेबायदिनो जेसेबांखिनि जखा नांगौ बेखौ जोङो मोनसे गनाव सुनानै जखा सुनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेबायदियैनो जोङो जेनेबा दख'नाखौ गांबेसे सोंगोन बेखिनि जायगाखौ जोङो सुनानै लाग्रोनाय जायो आरो जेनेबा दख'नाखौ औ गांसे गांनै बेफोरबायदि हिसाबै। गिबियावनो जोंङो जि सोंनाय जायगा। खौ मोजांङै सिबनानै लाग्रोनांगौ। ओ जाहाथे। हाग्राफोर बा दाखोरफोर थायोब्ला। खुन्दुुंङा नांथानानै जआ बिनि थाखाय। जि सोंनो थाखाय गिबियावनो खुन्दुंखौ। थुननानै लानाय जि संफ्ला बेखौ। फ्रेमाव सोनानै लानाय जायो। फ्रेमाव बेबायदिनो दस दसथा बारथा बेफोरबायदि संफ्ला सोनानै लाजायो। बिनि उनाव जि सोंनो थाखाय ओ । फार्स्ट जि जायगानिफ्राय जिखौ सोंनो जागायजेनगोन। बिनिफ्राय ओ जोबजासिम खुन्था दोनानै लानाय जायो।
औ।
ओ बेबायदियैनो। बे खुन्टानिफ्राय बै खुन्टासिम जिखौ थांलाय फैलाय बोनानै। सोंनाय जायो। जिखौ जेब्ला सोंखांङो अब्ला बेखौ ओ। रासोआव खायनाय जायो आरोना। रासो खायनायनि सिगां ओ जि खुन्टा दोननानै लादोंमोन। खुन्था ओ। खिलाबारि दोनानै लादोंमोन बेफोराव बालेब सोनानै लाग्रोनाय जायो जाहाथे ओ। जिनि जि महर बे महरा गनानै गोमाया बिनि थाखाय। बिनि उनाव ओ। रासोआव खायथानि मददजों खुन्दुंखौ दोंसे दोंसे गुदुंआव सोनानै। खायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिनि उनाव जेब्ला खायखांङो अब्ला ओ गान्दैयाव। फाननाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव। दखनाखौ मोनसे गाब जेनेबा। सिन्दुरफोर नङाब्ला हाग्रानि। थुलुंसि बिलाइ लेवा बिलाइ बेफोरबायदिजों। खौ सिफ्लेनानै दखनानि जिं जि फारि। बाहागोआव। मोनसे गाब होनाय जायो आरोना जेनेबा दखना बे गांसे बे मोनसे। ससे फैनानै गांनै बेफोरबायदि सिन होनानै लानाय जायो। बेबायदियैनो जिखौ। खानजंनि मददजों थोरनाय जायो जि थोरनायाव जोंनो। सानै बा साथाम बेफोरबायदि मानसिनि गोनां जायो। बेबायदियैनो थोरखांनाय जिखौ गान्दैयाव फाननानै लायो। फानखांनायनि उनाव ओ। नोनि गोनांथि जायो। नो खननो थाखाय औवा हासुंनिबो गोनां जायो। लोगोसे गनसानि गोनां जायो बेबायदियैनो। नोखौ खननाय जायो।
औ।
नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननिथिं माबायदि। दायो,
औ फोरमायनो हागोन नोंथां नोंथाङा जि सिगाङावनो जि सोंनाय एबा जि सोंनायाव मा मा नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलखबो बाहायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां। बिदिनो जि दानो थाखाय जोंना सिगाङावनो सालखुन्थानि, गोनांथार जाग्रोयो, बिदिनो साल, घुन्टा नि अनगायैबो जोंना गोबां फिसा फिसा माखासे आगजुनिबो गोनांथि जायो। ओ सारखुन्थाखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जोंनि ओनसोलखै गय बि फांनि फायबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो गय बिफांनि अनगायैबो खायसे खायसेया औवानि आरो औवानि अनगायैबो जि न'निनो बाथाम बेफोरजोंबो बानायो
औ
साल खुन्थानि अनगायैबो जोंना माखासे फिसा फिसा आगजु होनोबा गान्दै, रासो बा फालेब बिदिनो माखु बेफोरखौ नांगौ आरो नोंथां बेफोर गैयाबा जोंना जि दा जि दानो हाया। बेफोरबो जि दानायाव गोनांथार जानाय मोनसे आगजु जिखौथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' आइजोफोरनि दानाय बायदियै दख'ना बुंनो हायो गामसा बुंनो हायो बिदिनो बिहु फालि आरो गोजां बोथोराव जोमग्रा जि उल बेफोरखौनो बेफोरानो आरो नोंथां जि गोदोनिफ्रायनो जोंनि आइजो जि बोराम बेफोरखौ दानानै लुनानै गाव गावनि नांगौखौ सुफुंगासिनो दं।
औ
बिदिनो सुफुंनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' आइजोफोरा आइजोफोराथ' गावनि नि जि नांगौ दख'ना सानफ्रोमबोनि नांगौ बाय दियै बे दख'नाखौथ' जोंना खायसे खायसेया बाजारनिफ्रायबो बायनो हाया नालाय बे रांखावरिनि थाखाय खायसेया न'आवनो दानानै लुनानै गाननायखौ नुगासिनो दं दख'नानि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना दख' मानो होनोब्ला जोंना दख'नायाथ' गोलाव आरो गुवार जायो, नालाय नोंथां आरो दख'नाखौ सोङोब्ला जोंना बांसिनानो एसे बुरजा यानो सोंखायो नालाय
औ
आरो गुबुन गुबुन जि जेरै गामसा बिहु फालि बेफोरखौ सोङोब्ला जोंना बांद्राय जायगानि गोनांथि जाया मानो होनोब्ला बेफोरो जोंना गुसेब एब आरो गोलाव जाया
औ
जि सोंनायावथ' जोंना खुन्दुनो गोनांथार नालाय बे खुन्दुंखौ जोंनि ओनसोल खौ बांसिनानो बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो गोदोनि बायदि जि एम्फौ फिसि नानै एम्फौनिफाय खुन्दुं फुननाय बेफोर हुदाया जोंनि ओनसोलखै गैला आरो नोंथां बिनि थाखायनो बाजारनि मोन नाय मार साइस मादा माथा बेफोरनो आरो माथानि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना बाजारनिफ्राय बायना लाबो नानै ओंखामजों संना लाग्रोया बिदिनो संना लाखांनायनि उनाव जोंना माइदि होनाय होनो बिदिनो माइदि होखांनाय नि उनाव फोरानना लाग्रोयो फोरानना लाखांनायनि उनावसो जोंना समफ्लायाव थुननो हायो आरो नोंथां बिदिनो थुना लाग्रोखांनायनि उनावसो जोंना जिखौ सोंनो हायो। गोबाङानो गो-गोबां रोखोमनि गावनि सुबिदा बायदियै ओ बायदि रोखोमनि गाबनि खुन्दुं लाबोनानै दख'नाखौ नङाबा गामसाखौ सोंनानै दानायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां
औ नों
दख'नानि ओ आगरनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि आगर बायदि जेरै आगर गुबै खांखिलार आगर फारौ मेगन ओ खासि हाथाइ बेफोरनो गाहाइ बेफोरगो ओ आगरफोरखौनो जोंनि ओनसोलखैबो बांसिन बाहायबोगासिनो दं गोदान मुगानि आगरनि अनगायैबो आरो गामसानि आगर होनोब्लाथ' जोंना हाजो आगरानो गुबै नालाय नोंथां
औ नोंथां
गामसानि गाब होनोबाथ' जोंना गोथां गाबानो गाहाइ आरो गोथां गाबनि अनगायैबो जोंना खायसे खायसेया गुफुर आरो आवजार गाबनि
दानानै फाननायखौबो नुदों आरो आरो खायसेया न'निनो जि गाननाय बेनि थाखायबो दागासिनो दं आरो नोंथां
औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनसै नामा
औ नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ